खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ दायो आङो ओरैनो दङ नोंथां।
अ नोंथाङा फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबायमोन नामा?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ
औ
औ नोंथाङा दायो होनबा फ्रियैनो दं आरो ना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो सावरायना होननानै फैदोंमोन बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो एबा। ओ बेखौ बेनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो होनबाथ' गोबां दं नङा होनबा नोंथां?
औ
जेरै जोङो अनला ओंख्रिखौनो होनांगोन। अनला ओंख्रिखौ बर'फोरा गोबां जानानै मोजां मोनो जेरै अनला अनलाजों दाउ जेरावहाय आरो ओ नारजि दोलो अमा आरो इदिनो गोबां दङ' आरो ना नोंथां जेराव सबायजों दाउ बेफोरबायदि गोबां माने बर'फोर जाग्रा गोबां माने एफोरबायदि ओंख्रि दङ' जेरावहाय जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो ना मा खौबा माखौबा जोंनियावहाय माने गोसोआव फैलाय लाङा आरो नङा होनबा नोंथां।
औ
जेराव जोङो बर'फोर जाग्रा होनबा मेन मेन ओंख्रिखौनो आं बुंनोसै जेरै बे आं दानि फोरमायलांनाय सबायजों दाउ आरो नारजि दोलो आरो अनला ओंख्रि बेफोरथ' मेन जाहैबाय नङा होमबा? बे बर'नि मोनसे ट्रेडिस-ट्रेडिसनेल ओंख्रि नङा होनबा?
औ
जेराव जोङो बिसोरखौहाय दोरोङारि ओंख्रि होननानैबो मिथिनो मोनो जेराव अनला ओंख्रि नारजि जों अमा नङा होनबा?
औ
औ बेफोरखौ जायो आरो बिदिनो हाग्रानि मेगंफोरबो जायो जेराव हाग्रानि मेगं होनोब्ला जेरै खुदुना बुथुवा थुनथेेनि आरो थास' बिबार थास' बेदर आरो गोबां दङ' आरोना नोंथां फोरमायबा माने गोबां दङ' इदिनो माने माखौबा माखौबा माने नामफोरखौहाय माने गोसोआव फैया आरो नोंथां ओ जेरावहायो लाइ ला फा बेफोरबायदिखौबो जायो बिनिफ्रायो जोङो बेफोर ओंख्रिखौ माबायदि मायदि जायो होनोब्ला जोङो लाइ लाफा बेफोरबायदिखौ जोङो रुनानैबो जायो बा खारैजोंबो जायो जोंनि बर' फ्रा नङा होमबा नोंथां?
औ
औ खुदुना बुथाफोरखौबो जोङो मैद्रुफोर रुफानायफोरावबो जानाय जायो आरो जो-जों नुबोगासिनोबो
आरो गोदोनि सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि हाग्रानि मैगं बेफोर खुदुना बुथुआ बेफोरखौनो बुथुमलाबायनानै रुनानै जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो ना माने गोदोनि आजै आजौमोननि खुगानिफ्राय जोङो थिनो मोनदों नङा होनबा नोंथां औ नोंथाङाबो खोनाफेरबाय जाखागौ ओ आरो ना बेद दरनि सायाव होनोब्लाथ' जोङो बेफोरबोथ' ओंख्रियावनो गोगलैयो नङा होनबा नोंथां?
औ औ
जेराव जोंनि बर'फोरा औ ओ गुरनानै जायो हाग्रानि ना आरो फुख्रियावबो जोङो फिसिनानै दोनो। नाफोरखौहाय। नङा होनबा नोंथां? बेफोरबायदि बेखौबो जानाय जायो। जेरावहायो
आरो अनला सबाय बेफोरखौहाय माबायदि संनानै जायो होनबा बर'फोरा दिनो खारै होनानै जायो। जेरावहाय जोङो अनला ओंख्रि होनोब्ला जोङो ओ अन गुन्दै खालामग्रोनानै लानांगौ जायो माइरंखौ। नङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ बिनिफ्राय जोङो आरो मेवाइ होलानानैबो जानायखौ नुनो मोनो अनलाजोंहाय जेराव मेवाइखौ जोङो दा दैज्लां बोथोरावथ' एभेलेबेल जायो जोंना नङा होनबा नोंथां?
औ औ
बेजों जोङो अनला जानायखौ नुनो मोनो आरो बे अनलायावहायनो जोङो खारै होनानै जानायखौ खौ नुनो मोनो आरोना आरो जोङो मेगनजोंबो नुनो मोनदों आरो जों खोनानानै गोदोनिफ्राय जों खोनाबोबायबो थादों आरो नोंथां आरो जेराव जोंना खारैया खारैया माने खायफा मानसिया जायो खायफा मानसिया जाया। फ्रायनो आं जानायखोनो खोनायो खारैजों ओ जेराव जों खारै जायो होनोब्ला जों खारैनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ खारैखो जोङो मानिफ्राय मोनो होनबा जों थालेर फस्ला बेफोरबायदिनिफ्राय बानायनाय जायो जोय ओ बेसरनि बिफां बिफां लाइफां बेफोरबायदि थायो फिथाइ बेफोरबायदि थायोना आरो बेसरनि बानायनाय जायो सबायनिफ्राय बानायनाय जायो बेफोरबायदिखौ नुदों आरोना नोंथाङा आङो बानायनायखो
आरो बांसिन आङो थालिर फस्लानिफ्राय बानायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
इफोरनिफ्राय बानायनानै माने बिसोरो बोसोरसेफोरनि थाखाय थिनानै दोननायखौ आं नुनो मोनखादों आरो ना बर' सुबुंफोरखौ ओमफ्राय जोङो जानोबानो जानोबानो माने बेखौ खारैखौ सरनाय जायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय आरो औ सबायफोर जानोबाबो खारै नांगौ आरो नारजिफोर जानोबाबो खारै नांगौ नङा होनबा नोंथां?
नारजि दोलो जानोबाथ' जोंनो खारैया मेनखा नङा होनबा नोंथां जेराव अमा बेदरफोरजों जायोब्ला जोङो फाथोखौबो जोङो फाथोखौ गिबियावनो जों बर' सुबुंफोरा हायो माने फाथोखौ फोनानै जोङो जेब्ला देरगोन फाथोआ अब्ला जों बेखौ बिलाइफोरखौ खानानैहायो जोङो सिनानै दोनो आरो ना गोबाव सम जाजानायनि थाखाय बोसोरसे बोसोरनैबाबो गाज्रि जाया जोंनि नारजि बेफोरबायदि फोरानना दोननाया औ बिदिनो जोङो गोबां बेफोरबायदि नदों आरो आरो बुंबा गोबां दङ नोंथां जेराव जों सबाय ओंख्रिफोरखौ खारेन्ट जायो बेफोरबायदिनो बर' फोरा माबायदि संनाय जायो बेफोर गाससिबो बर'फोरखौ जानायखौ नुनो मोन्दों आरो जोंना खोथाफोरा जोबा बुंबाबो अब्ला नोंथाङा फंनैसो फोरमायदो बर'फ्रा मा मा जानानै मोजां मोनो बा मा मा ओंख्रि जायो
औ औ नोंथाङानो स्राय फोरमायखाबाय नङा होमबा नोंथा जेरै ट्रेडिसनेल ओंख्रि होनोब्लाथ' जेरै नारजिजों अमा बिदिनो सबजों दाउ एबा
औ हेल' हेल' नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै
आबौले ओंख्रिफ्रा सोलिनानै फैदों दाबो जोंनि खाथि खालायाव नि गेराव सोलिनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा बे ओंख्रिया जोंनि थाखाय जोबोद मोजांबो जानोबो जोबोद गोथाव आरो संनाया एसे खस्थ' जायो आरो जेरै साम'जों जेरै सबाय साम' साइखौ ज संनोब्ला जोङो जेरै साम'ना जेरै दानस'नानै जोङो जितु बेना मोखां थायोना बेखौ जोङो एरख'नांगोन बिजि एबा स्टिभेनजों जों एरख'नांगोन एरख'नायनि उनावहाय साम'आथ' जोबोद बेदिनो लेथ्रा थायो नङा होमबाथां। बेबायदिखौ जोङो साम'खौहाय जोबोद जों फुख'नो नांगोन
औ नंगौ।
अब्लासो जोङो बैनि लेथ्राफ्रा खारनानै बा गोजों जायोब्ला जोङो सबायाइ ओंख्रिखौ जों संनो हायो आरो सबाइखौहाय जोङो जेरै जों हायाव फोनाय जायो जितु गोरान खेथि मावनाय जायो जोङो सबायखौ बेबायदिनो जोङो बांद्राय जोङो थाल लानो नाङा बेबदि सबायखौहाय जोङो जोङो फोलाबायबानो जोंहा सबायाइखौ जों हानि सबाइखौ जों मोननो हायो।
औ नंगौ थारैनो।
औ आरो जोङो बेबायदि सबाय खौहाय जोङो जेरै खारै अननाय जायो सबायाइनि बै ओ बिगुर एबा बेबायदि माबाजों जोङो खारै बावनायखौबो जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेनिफ्रायहाय बेबायदि खारै सबाय ओंख्रि एबा बेबायदिनो बेफोरावहाय जोंहा जायोब्ला दाउजों सबाय बा दाउजों जायोब्ला जोंहा दाउजों दाउजों दाउजों ओमफ्राय बिदिनो जायोब्ला जोंहा खारै नांखागौ जायो। आरो बिब्दिनो जोंहा- औ बेबायदिनो नारजों अमा जायोब्लाबो जोंहा बेयाव खारै नांगौ जायो। मानो होनोब्ला नोंथाङानो फोरमायखादों जितु खारैआ मेनखा नङा होमबा नोंथां। खारै थायोब्लासो जोंहा बेबायदिनो जोबोद मिलौलायनाय जायो एबा आरो खारैखौहाय जोङो बेबायदिनो थालिर फस्ला नोंथां फोरमायनाय बायदि बेफोरजोंनो जों बननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगं जायो जेरै नोंथां होननाय बायदि लाइ लाफा ओ बेबायदिनो हाग्रानि मैगं गोबां मोजां मोजां बेफोरखौ हाग्रानि मैगंफोर जायोब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां। बेबायदिनो जोंनि देहायावहाय मोजां देहा सास्थ्र'आव फैयो मानो होनोब्ला जों बेबदिनो बांद्राय जोङो बेदिनो केमिकेल होनाय बायदिसिना रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं जायोब्ला जोंनि देहायाव गोहोम गोग्लैनो हागौ एबा जों बेमार आजार जानो हागौ ओंखायनो जोङो जोंनि बै लकेल मैगं एबा जों न'आवनो फोनाय लाइ लाइफां मैगं मैद्रुफोरखौ जों जानो नांगौ अब्लासो जोंनि देहाफ्रा मोजां जायो। बैफोर जोङो मैगं थाइगंखौथ' जों हाग्रानि एबा लाइ लाफा बेफोर जों न'आव फोनायफोरखौ जोङो बांसिन बयल जायो नङा होमबा खारै जोंनि देहानि थाखाय मोजां। औ दा बुंनो थाङोब जोंहा जोबोद गोलाव जागोन नोंथां दा जोंना समावनो जाना फैबाय नोंथाङा बेबायदि गावनि रोंगौथिखौ आंनो फोरमायनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ।